औ औ खुलुमबाय नोंथां।
अ अ
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आङो दा नोंथां ओरैनो जिरायनानै दङ। ओमफ्राय ओरैनो जिरायनानै दङ ओमफ्राय फ्रि माबायावनो ओरैनो दंथ'यो।
औ औ आं नोंथांनो फन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जादों आङो जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानो बा जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि। अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै सावरायनो सान्दों आर ना? दा नोंथाङा सम दं आरोखि। औ औ औ बिदिब्ला आं जागायसै नोंथां।
औ नोंथां दे औ
औ अनला होननानै बुङोबाथ' बियो जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि जाग्रा ओंख्रि। जायखौ जोङो दैयैहाय औ माइरं गुन्दैनिफ्राय बानायनानै लानाय जायो आरोना। अनला ओंख्रि संनो थाखायथ' जोंनो अन गुनदैयानो गोनांथारखा माने गुनदै गैयाब्ला जोंहा अनला ओंख्रिया जाखाया बेखौसो जों बयबो मिथिखायो औ दा बे अनला ओंख्रिजों लोगोसे जोंनो मा नांफागौ होनोब्लाथाय जोंनो मा ओ बेखौ संनो थाखाय ओ खारदैयाबबो गोनांथार बिफाव लायो आरोना
औ नोंथां ओं
औ औ बिनिफ्राय जों गिबियावनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय माइरंखौ सुनानै बा सोमनानैहाय ला ग्रोनांगौ आरोना बिनि उनावहाय जोङो उवाल बा मा होनो बेखौ दिंखियावहाय देनानै लानाय जायो दाथ' आथिखालाव बेहाय जोङो ओम उवालनि जायगायावहाय ग्रेन्डार बाहायनायखौबो नुनो मोननाय जासै बांसिनानो जों ग्रेन्डारखौसो बाहायनाय जाखासै ओं बिनिफ्राय खायसे खायसेया अनलाखौ सोमागारा ओरैनो मा ग्रेन्न्दारावहाय उननाय जायो आरो ना ओ औ बुंनो थाङोब्ला बे ओरैनो सोम गारा एसे बुरजायैनो ग्रेनडाराव होनानै दोननाया एसे गोबाव दिनसिम जाजायो आरोोना बे बेखौ जोङो बयामफ्राव सोनानै दोननानैहाय
औ
बिनिफ्राय जों अनला ओंख्रिखौथ' ओरैनो जानाय जाखाया बांसिनानो जोङो बेदरफोर बा ओ बेदरफोरजोंसो जानाय जाखायो दा बेदर होननानै आङो जोंनि जेनेबा लकेल दाउजोंनो संनाय जायो अब्ला बेखौ माबोरै संगोन होनोबाथाय जोङो मा गिबियावनो जोङो न'नि दाउजों जायोब्लाथाय बे बखौहाय न'नि दाउखौहाय सिथारग्रोनानै लाग्रोनांगोन बिनिफ्राय जोङो खौहाय ओ फोसाबखांनानै बा साखोन सिखोन खालामखांनानैहाय मोजाङै सुनानै लानानैहाय बेखौहाय दोनथ'नानै मा जोंनो नांगौ जानाय बानलुफोर सामब्राम सामब्राम गुफुर हाइजें आरिफोरखौहाय मा ओ हाग्रोनानै लानानैहाय बे बेहाय मा जोङो दाउजोंहाय एवनाय जायो आरोना दाउखौ जोङो थावावहाय एवग्रोनानै लानाय जायो आरो बेनिफ्राय जों बेखौ एसे गोबाव समहालागैसिम एवनाय जायो आरोना खोबहाब खोबहाबनो औ बिनि ओमफ्राय जोङो बेखौहाय एसे गोबाव एल एवखांनायनि उनावहाय मा दै हरनाय जायो आरोना दै खौहाय हरखांनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला खोबहाबनानै दोनथ'नाय जायो खोबहाबखांनायनि उनावहाय जेब्ला बियो ग्लोब ग्लोब गोदौयो अब्ला जोङो मा खालामो ओ बै जोंनि उननानै दोनखानाय बा उवालजों बा ग्रेन्दारजों अननानै दोनखानाय माइरं अन गुनदैखौहाय जोङो मा बेयावहाय होसननाय जायो आरोना
औ नोंथां औ
ओमफ्राय जोङो बेखौहाय एरबाय थानांगौ नङाब्ला सिङावहाय सिथाबहैनानैहाय बियो गथा बा लाथा खायो आरोना बिनि थाखाय जोङो बेखौहाय एरनानै लाबाय थानांगौ जायो आरोना
औ औ
बिनिफ्राय जोङो मा बेखौ ग्लोब ग्लोब गोदौबाय थानाय समावनो जों खारदैखौहाय हरनाय जायो आरोना नांगौ ज- खानि एबा नांगौ बिबांनि खारदैखौहाय जोङो होसननानैहाय लानांगौ बेखौ औ बेखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला खालि ओ मा होनो माने गेजेरावहाय संख्रिफोरखौहाय नांनाय नाङैखौ साखिनाय जायो आरो ना बिनिफ्राय साखिखांनायनि उनावहाय जुदि नांबावगौ जायोब्ला आरो हरदेरबाय बिनिफ्राय जोङो ओ दोननानै खोबनानै दोननाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो बेखौहाय दाउजोंल' जानाय जाया आरो ना नों- थां बेखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला मेवायजोंबो जानाय जायो गुदुम फुल बिबार औ खुन- थाइ सेवालि बिबार आरो आथिखालाव जों बेलाथिजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आर ना।
औ औ नोंथां नंगौ
औ थास' बिबारखौबो गोरान खालामनानैहाय खायफाया जायो लोगोसे मा होनो बेखौ खमा बिबारजोंबो जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो जों बायदि बायदि मैगंजों बिबार बिलाइफोरजों अनला ओंख्रिखौ जानाय नुयो आरोना।
औ नोंथां नंगौ
फ्राय जोंहा मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे ए ओ हाथासुनि होननाय हाबा दङ' नोंथाङा मोनथि- खायोना बे हाथासुनि हाबाखौ औ औ बेबो थ' जोंनि बर'नि दोरोङारि हाथासुनि हाबा बेयाव हाय बुङो आरोना अनला ओंख्रिया गोनांथार आरोखि ना माने अनला ओंख्रि गैयाब्लाथाय हाथासुनि हाबाया जाया होननानैहाय जोङो बे हाबायाव मा हिन्जाव गोदान हाबा बे हाबाया जाया होननानै जों मोन थियो आरो ना
औ नोंथां औ
बे हाबायाव मा खालामनाय जायो माने हिन्जाव गोदाना अनखौहाय देनानै अनला ओंख्रि सङो आरो आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओंखामबो संफायो एसे बे गिबि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ मा खालामो हिनजाव गोदाना हौवा गोदाननो गिबियै खुरनानै जाहोग्रोनाय जायो आरो ना ओ बेनि उनावसो रायजो राजानो जाहोयो माने गिबियावनो बियो गुबुननो जाहोगोरालासेनो मा खालामो बेखौ गाव जायजों जुलि जादों बा हा- बा जादों बे हौवानो मा ओंखामखौ बे ओंख्रिखौ खुरनानै होगोरो आरो ना बिनि फ्राय नियम बायदि रा- औ रायजोनि मानसिफोरखौहाय गाव खुरनानै जाहोयो आरोना बिनिफ्राय मा खालामनांगौनो बे हाथासे ओंखाम ओंख्रिखौनो मा सारि सारियाव जिरायनाय गासैनोबो रानखांनानै होनानैहाय माने बे ओंख्रिखौहाय बा ओंख्रि आरो ओंखामखौ इसे एसेबाबो मा आग्लाय होथारनांगौ जाहैदों माने आग्लाय होनो नांगौ आरो बे आग्लायनायखौ रायजोआ संनाय ओंखामबा ओंख्रियावहाय दोनहैफानांगौ आरोखि ना अमफ्राय बिनि फ्राय मा बे बे रायजो संनाय ओंखाम ओंख्रियाव दोनफायाब्लाबो मा खालामनांगौनो बे खौहाय न'मा न'आवहाय सोहैफिननांगौ जाहैदों अब्लासो मा नो हिनजाव गोदानखौहाय लोखि गोनां बा माइनाव गोनां होननानै जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो फोथायो आरो ना बेयो जोंनि औ गोदोल' नङा बियो जोंनि दासिमबो आथिखालावबो जों बेखौ जानायखौ नुनो मोनो दा बे जोंनि बर' हारिनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे आदब आरो ना। दा आं आंनि बुंनायखौहाय अनला ओंख्रि आरो दाउ ओंख्रिनि सोमोन्दैखौ बेखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां दा नोंथाङाबो माबाफोर फोर बुंनो सानदों नामा?
अ नोंथां औ नोंथांनि अनला ओंख्रिनि दिटेल्स माबा गुवारै बिजिरना होनायखौ मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय दा नोंथांजों आङो बिदिनो जोंनि बर'नि हाग्रा हारिनि माखासे मुलि हारिनि हाग्रा मैथ्रु होननानै बुंनाय जायो बेफोरनि जाग्रानि सोमोन्दै आरो बेफोरखौ जानानै मा मुलाम्फा जायो बेखौ नोंथांजों एसे सावरायनो सानबाय नोंथाङा टाइम माबा सम होनो हागोन ना
हागोन नोंथां मानो हाया जानो दे नाय बुंनायसाय नोंथां
माने जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोना एबा आबै आबौमोननि जुगनिफ्रायनो मुगानिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया माखासे मैद्रु हारिनि आरो बेबायदिनो बिफां लाइफां माबा माखासे हारिफोरखौ जानानैहाय जिउ खुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो मा बेबायदिनो माखासे जेरै जोङो बुंनोसै दा जारि बिलाइ जारि बिलाइआ बेबायदिनो माखासे देहाखौ राखांनायाव बेखौ जायोबोला रुनानै दाउसा गोरलैजों रुनानै जायोबोला बेरामि जब्रा जानाय मानसिफोरा राखांनाय मोनो होननानै बेबायदिनो जारि बिलाइ बे मैद्रु बि खौ दाउ बेदरफोरजों होनानै जायोब्ला बेखौहाय जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो थाङो जेरै निम निम बिलाइ निम बिलाइखौबो जोंनि बर' सुबुंफोरा एवनानै बेखौ जानाय जायो नोंथां जाय बिलाइआ जाय बिलाइआ माने बेबायदिनो माखासे मान लुनाय बिगुरनि बेरामफोरखौ होबथानायावहाय हेफाजाब खालामो होननानै बेखौहाय जोंनि गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्राय आरो दासिमबो जोंनि बर'फ्रा जि बिलाइआ खाथो खाथो बे बिलाइखौहाय एवनानै जानाय जायो नोंथां ओमफ्राय बेबायदिनो जोंनि बर'फ्रा गोबां थार बिफां लाइफांनि बिलाइखौ जायो जेरै नारजि जि होननानै जों बुंनो थाङो नारजिया बुंनो थाङोब्ला बियो फाथो बिलाइानोखा बेखौहाय फोरोंनानैहाय लाबोनानै नार्जि जायोब्ला बेबायदिनो माखासे फिसा फिनलु गाराय जानाय आरो मानलुनाय बेराम हामो होननानै जोंनि बर' बिमा बिफाफोरा फोथायो नोंथां
औ औ
दा बेबायदिनो गोबांथार बिलाइ बिफांफोरखौ जोंनि बर' हारिया जायो आरो बेबायदिनो मैद्रु मैद्रु बिसर बिसर बिसर बिबार आरो बेबायदिनो बिसरनि बिलाइ आरो गोबांथार हारिनि मुलि हारिनि बिफांफोर जेरै मानिमुनि मानिमुनिखौबो जोंनि बर'फ्रा जायो मानिमुनि जायोब्ला बेबायदिनो बिबो मानलु मुनलु बेफोरबायदिनिफ्राय हेफाजाब खालामो आरो उदैनि थाखाय बिराद मोजां होननानै जोंनि बर' बिमाफोरा गोदोनिफ्रायनो फोथायो आरो दा बेनो नोंथां जोंहाबो जोंनि गोदान जुगनि मानसिफोराबो थारैनो नंगौ बे बिफां लाइफांनि मैद्रु बिलाइफोरखौ जामारोब्ला माखासे जोंहा देहानि थाखाय मुलाम्फा मोनो दा बियो सैथो थोआनो आरो गोबांथार माखासे बिफांनि बिबारखौबो जोंनि बर' हारिया जायो बिदिनो खार' खान्दाय बिबार बेखौ जायोबोला बेबायदिनो एसे माबा ओ देहानि बै जि गावनि थाखाय माबा मोनसे बेनिफिट गोख्रों देहा मोनो बेफोरबायदिखौ मोनो होननानैहाय जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रा फोथायबोयो आरो नोंथां दा जोंहा गोदोनि बेखायनो सोलिनाय बेफोरो जोंनि बर'फोरनि बा जाग्रा ओंख्रि बेफोरखौ जोङो माने जाबाय थानो सोलों नांगौ जायखौ जायखौ जायोबोला जोंहा जिउ माबानि थाखाय देहानि थाखाय मुलाम्फा मोनोब्ला जोङो बेखौ जानो सोलोंनाया जोबोर मोजां बेखौहाय जोंनि दानि गोदान मुगानि देरफुनाय लाइमोन जोहोलाव सिख्ला फोरनि गेजेरावबो जोङो बे मैद्रु ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै एसे खोन्थानानै होनानै बेखौहाय जोङो खोन्थालायोबा बुहुद मोजां जायो होननानै आं सानो आरो दा औ दा बेबायदिनो मैद्रु हारिनि बिफांफ्रा जोबोर गोथाव जानो जेब्ला जोङो बाजारफोराव दा बेफोरनि सोमोन्दै गोबांथार माने फालांगि खालामनाय बेखौबो जोङो नुनो मोनो जायनि जाहोनाव गुबुन गुबुन गोनोखोआरि आदबजों दा दिहुननानै बे बिफांनि मैद्रुफोरखौनो फोराननानै गोबां दाम गोसा सा बेसेन होनानै बायनानै जानायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां दा बेबायदिनो मैद्रु हारिनि बिफाङा देहानि थाखाय गोबांथार मुलाम्फा गोनां बिदिनो माननाय मान लुनाय बेफोरबायदि बेरामफोरनिफ्राय जोंखौ बासायनो हायो एबा एसे रैखा खालामनो हायो बेखौ जोङो फोथायो दा आं नोंथांनि सिम गुसुङै बेनो जोंनि मैद्रु हारिनि जाग्रा बर'फोरनि जाग्रानि सोमोन्दै एसे सावरायबाय दा नोंथांनि सिम गोजोननाय जासिबाय मोजाङै खोनासंनायनि थाखाय
औ औ आंबो नोंथांनि